औ खोनादों नों थां
औ औ औ औ आदसा बिदिबा जों दिनै नोंथां बर'नि जाग्राफोर जेरै खांख्राइ गाव सिंखावरि गांजेमा बिनि सायाव सावायनोसै दोनै
औ नोंथां सावरायनो हायो मानोना जोंनि बेफोरो जोंनिनो गु बै जाग्रा आदार नालाय जोङो बर'फोरनि बेनिखायनो जोङो मो मोजाङै सावरायजायो आरो
औ औ औ आदसा दे नोंथाङानो जागाय जेनदो नामा
औ दे होमबा नोंथां औ बे ओ माने बर'फोरनि ओ नायगिरनानै हाग्रायाव मोननाय बा दैयाव मोन नाय ओ आदारफोरनि मादाव बे खांख्राइ ओ सिङो खांख्राइ सिंखावरि आरो गांजेमाया बो ओ मोनसे ओ बिदिनो जोङो औ बेफोर माने जोंनि थाखाय माने गोबां गोथाव आरो माने जानला मोनानला मोननो थाङो बा बेसेन गोसा जोंनि थाखाय ओ बियो बे जाग्रा आदारा आरो माने गांजेमा होनो बाथ जोङो बा ओ नै गांजेमा एसे मोनब्लानोबा बेयो गांजेमाखौ जोङो मासे मोनबोब्लाबो माने बेयो बिराद मोजां गोथाव मोनसे बाथोन जों जायो आरो बेखौ बेखौ मोनब्लाथाय जोंनो जोंनो जेबो नांला आरो जोंनो बे बाथोन थायोब्लाथाय जोङो गांजेमाखौ। जोङो गुबेयै ओ दैयावनो हमो ओ बेखौ जोङो दैज्लांनि समाव जोङो नुनो मोनो दुब्लिफ्राव एसे एसे एसे दै जानायाव ओ जोङो बै सम महा नारा एब बा हाग्रायाव बिदै दैनानै बाना थानायफोर मोनो। बै समाव जोङो ओ दैयाव थांनानै ए नायगिर नायगिर हमनानै लाबोयो। जों बिदै बिनि बिदैखौ बो जों जायो। लाबोनानै थिग बेबायदिनो लाबोनानै बे ओ गांजेमा जोङो लाबोनानै ओ गां गां गोनां जेरै गां गोनां नालाय बियो। जों बिनि गांखौ गार नानै आरो लोगोसे जोंहा ओं आइथिं दङ बिनाव। बे आइथिंखौ जोङो गारनानै गां आइथिंखौ गारनानै जोङो सावनानै एबा मालाबा जोङो ओ थावजोंबो मोजां एवनानै फ्राय खालामनानै जोङो बेखौ बाथोन देनानै बानलु ओ संख्रै ओ सामब्राम गुफुर पियास बायदिसिना जोङो होनानै बेखौ ओ थबसियाव देग्लि देग्लिनानै जोङो बाथोन खालामनानै जोङो मालाबा ओ ओंखामजो जांजों जायो ओ ओ माने फुंबिलिनि ओंखाम जानाय समाव जोंहा ओंख्रि गैयाबाबो बे बाथोन आनथाजोंनो जोङो माने मो-गोसो माने ओंखामखो जानो हायो आरो। जों जायो औ बेबायदिनो आरो दैज्ल दैज्लां बोथोराव जोंहा थ आबाद मावो। ओ जों आबाद मावनायाव दुब्लिफोराव ओ आबो खामानि माव बोनाय मावनाय समाव जोङो जेब्ला दुब्लियाव ओ जाग्रा आदार बा ओंखाम होयो बै समाव जोङो ओ जुदि बै बाथोनखौ लाफानानै थाङोब्ला थारमाने जोबोद खुसि आरो। जाग्राया ओमफ्राय गोबां माने थावनायजों गोबां जाब्रेफ्लांलायगोन आरो। बेबायदि बेनि उनाव जोङो आरो खांख्राइखौ उम खांख्रायखौबो जोङो ओ माखासे समाव जोङो गुदुङावबो मोनो। बेनि अ बेनिफ्राय जोङो ओ हाग्राफोराव मेथ' खाफोराव मोनो। बा दैज्लां समाव दै देरनायाव जोङो गरा बा जिं जिंफ्राव जोङो फख्रिनि जिं बा जिखि जाया दब्लि ओ दुब्लि दै लोमनाय बे जिङाव जोङो मोना मोनानि समाव ओ नायगिरोब्ला जोङो हमनानै मोनो आरो बि
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ।
जोङो ओ नायगिरना लायनानै बेखौ लाबोनानै जोङो ओ बाथोन जायो । मालाबा समाव जोङो बेखौ ओ मैथाजोंबो जोङो बेखौ जायो । ओ आरो बेखौ जोङो गोबां मोनोब्ला बुजा मोनोब्ला बेखौ जोङो दो देग्लिनानै थोबसिबा जेखि जाया बहाबा दिंखिफोराव देग्लिनानै जोङो बेनि बिदैखौ दिहुननानै जोङो बेनि साबाखौ गारनानै दो बिदैखौ आन्था दिहुननानै जोङो ओ संनानै बेखौ जायो आरो बिदि खालामनानै ए बेबायदिनो माने गोबां ओ ओंख्रिफोरजोंबो लोगोसे आलदा आलदा रोखोमनि बा आदबजों संनानै जोङो बेफोर ओ खांख्राइ गांजिमा बेखौ जायो आरो। ना नोंथां ओमफाय ओ नोंथांनि नोजोरावबा नोंथाङा माबायदिया आदबजों माने जाखो बेफोरबायदिखो जायो ।
नोंगौ नोंथां नोंगौ, ओ आं गिबियावनो खांख्राइ होनग्रोगोन मानो होनबा ओ गांजेमा सेंखावरिया एसे खम जाबाय नालाय । आं खांख्राइखोनो बुंग्रोनोसै ओ खांख्राइखौ जोङो जायो नोंगौ थिग बे सैथो बर'निनो मोनसे मेने जाग्रा एखदमबारे बिराद जा माने जाजानाय बुस्थु आरो बियो । थांनाय होननाय लोगो-लोगो जों बर'आ मोनस जे गोसोआव फैगौ बे जोंनि माने फुरा जाग्रा जोंनिया बेजों मोनसे सिनायथि ।
औ नंगौ-नंगौ ।
ओमफाय जेब्ला जों खांख्राइखौ लायो खांख्राइखौ जोङो मोननै मोनथाम जायगायाव लायो फोथाराव लायो । दैमायाव लायो हाजोआव लायो बेबायदि आरो खांख्राइयखौ ओमफाय जोङो खांख्राइखौ जेब्ला फोथाराव लायो । फोथाराव लायोबा जोंहा ओ जों मोननै रोखोमजों बा मोनथाम रोख खोमजों जों लानानै फैयो फोथारनिफ्राय ओं बिलोफोरनिफाय आरो जेरैहाय जोङो नै दा दैज्लां फैलायबाय नङा होनोमबा नोंथां । दे दैलां फैनाय समावहाय दा ओ मानसिफ्रा गोबाङानो ना गुरसिगोन ना गोरलै-गोरलै मोनफानायजों लोगोसे ना खां-खांख्राइ गोरलै गोरलै मोनफासिगोन। बे खांख्राइ खौहाय लानानै फैनाय जायो आरो बिनि उनावहाय बे मैथा गोरलै गोरलैखौ बिराद मोजां जायो जोंनियावहाय आं मोनथिया नोंथांमोनथिजों जायो नायो ना जाया जेरैहाय मैथाजों खांख्राइ गोरलै बरिया गोथाव जायो । फाय औ, खुमब्राजों खुमब्रा खारैजों ओ खांख्राइ बिराद गोथाव जायो आरो बेफोरो माने ओमफ्राय जेरैहाय जोङो मेवा गो गोखै होनो मेवा गोखै बानायनानै दोननाय ओमफ्राय अनला खांख्राइ गोरलै माने बिराद मिलौदो मोनलायनाय आरो बेफोरो माने बिराद जोंनि माने जानाय लोगो लोगो अ आं माने न'खराव थाबा मोनजायो आरो दाथ' मोनजाला जेन थ बाहराव थानाय जायो खिन्थु बिराद गोथाव आरो मिलौदो जोबनाय आरो बेफोरो बिनि उनाव जोङो दा मेसेङाव जों-जों खांख्राइ नागिरो बै खांख्राइ नागिरनाय समाव जोङो खननाय खदाल लांफाखायो आरो जोङो ओ खन'नानै ला बोनाय जायो खन'नानै ओमफ्राय एसे अबेबा अबेबा माबाखौ जावनाय जायो आरो जों बेबायदि रोखोमै खांख्रायखौ हमो आरो खांख्रायखौहाय औ बेबायदिनो जों खांख्राइखौ लानानै फैयो बिदि हमनानैनो ओमफ्राय जों बेखौहाय बाथोन देनानै जायो सोरबाया बै समावथ' खुमब्रा जायो खुमब्रा थायसिगोन नालाय मैथा थाला मेसेङावहाय मै फिथाइजों जानाय जायो आरो खम खमबाबो मैथा फिथाइजों खम जानाय जायो खिन्थु खुमब्राफोरजों जायो बाथोन देनानै जायो खिन्थु जों नों दहायसो बुंनाय बायदियै खांख्रायखौ देग्लिनानै बिदै जानाय जोंनियाबो बेखौ जायो लोथौ होननानै जों बुङो लोथौ जानाय बेखौहाय जों साबा साबा गारनानै बिदैखौ जानाय जायो आरो नोंथां बिराद गोथाव जायो मिलौदोलायनाय माने गासिबो बुरजा जानो हाया बेखौ मिलौनायनि थाखायनो एसे खम जानो हायो आरो ओमफ्राय दाना फैलायबाय जोंहा गांजेमा नोंथां गांजेमा गांजेमाखौ जोङो मोननै टाइमाव जों मोननाय जायो आरो जोंनि जायगायावहाय जेरै दा नै गोला ओ दा गरम बोथोर फैलायबाय ओमफ्राय मेसेङाव मोननाय जायो मोनसे। गरम बाथोराव नों बुंनाय बायदिथ' जोंनिया नागिरा जेरैहाय माने बे बिदै दैनाय बेफोरबायदि नारा बारियावहाय मोन जोंनाव बिदि नागिरा नागिरनायलाय
औ
जोंनिया बे ना गुरनायाव फैफानाया दैजलांआवहाय ना गुरनायाव फैफाबा बेनो जोंना रंजानाय जथेस्थ' गोजनाय दं आरो। बे ना गुरनायाव फै फानाय मोनबानो जायो आरो फैफानाय मोन मोननाय लोगो लोगो जोङो लानानै फैनानै माने गोजोननाय मोनो आरो मासे मोनबाबो माने बिराद। रंजानायखाय मोननाय मोनो आरो। गांजेमा मोनदों होनलायनाय माने रंजानाय दं आरो बेहाय नोंथां लानानै फैनानै जोङो आ बाथोन देनानै जायो आरो बाथोन बिराद गावनो मोदोमखायो नालाय गांजेमाया बरिया नाङो आरो। फ्राय मेसेङाव जोंङो ओरैबायदि हमो ओ बिलोफोरावसो थायो आरो बिलोफोरावहाय माबा बोहैयो मुस्रि जे लानानै। मुस्रिजे लानानै बोहैयो आरो गांजेमा हमनि होननानै डाइरेक थांखागोन आरो माने बे समावहाय। नाखौ मोनला खि माने बेखौ खर'साया माने खिन्थु गांजेमा मोनथारनांगोन माने बेबायदि दि आरो गांजेमा थाग्रा जायगाखौथ गाव गावनि एले
नंगौ
बेखौ बोनाय जायो आरो बिदिनो बिराद मानसिफ्रा गामियाव साब्रै साबाजों बिदि मोनसे ग्रुप जानानै थांगोन बोहैगोन मोनबोयोबो सासेयाव सल्लिसथा पन्सासथा बेबायदि भाहाग गोलैयोबो आरो। बिराद मोजां नाङो आरो ओमफ्राय बे थ' गोबाव सम जाजायो नालाय दोनहाब दोनहाब बाबो सानब्रै सानबा बिदि बाथोन जाबाय थानाय ओमफ्राय सोरबा न'नि मान फ्रा गाव मोनदोंबा एसे न'नि मानसिनो हरनाय जोंनाथ' राननानै जालायनाय दं नालाय बर' ना बेबो बै बै जाय हरनो नोंबो जुदि गांजेमा हरनो हादोंबा बेहा बेयावबो गोजोननाय दं आरो। अ आंबो बिनो लाहोनो हरनाय। बेबायदि आरो नोंथां आरो जोंहा सि हरि होननानै बुङोबा बेनो सिंखावरिखौबो जों बेबायदिनो लायो गुरनानै लाना फैयो। गुरनायाव मोनबोयो। ओमफ्राय बेखौ जों बाथोन जाफैयो नोंथांमोनजों मारै हमनानै जायो सिंखावरिखौ फरमायनाय
सोंखावरिखौ होनदों नामा नोंथां?
औ
औ बे सोंखावरिखौ नोंथां जोंनिथिंखौ बिदि आलादायै जोङो हमनानै मोना। जोङो जेब्ला बै ओ मेथखाफोरखौ गुरो बा नोलो हाग्राफोरखौ जोङो ना ना गुरो ओ माबाजों सान्दांगाजों जोङो हखाङो अब्ला बै समाव आंहा नाजों लोगोसे बे बेफोर सिंखारिफोरा माने फैफायो ओ बेफोर बे बे समावनो जोङो ओ सिंखावरिखौ हमनानै मोनो आरो औ बेबायदिनो जोङो नोलोफोराव बा मेथगाफोराव जोङो गुरनानै बेनिफ्राय जोङो सिंखावरिखौ जों मोननो हायो ओमफ्राय लाबोनानै जोङो दा बेबो माने गोबां गोथाव जायो जोङो बे- खथ्रा गोरान फ्राय एवनानै जायोब्लाबो जोबोद गोथाव मोनजायो बेनिफ्राय जोङो लोगोसे गांजेमाफोरजों बिदिनो गांजेमा एबा खांख्राइफोरजों गलाय गलायनानै बाथोन देबब्लाबो जोबोद गोथ- थाव जायो आरो ना
नंगौ नोथां नंगौ नंगौ नंगौ होमबा नोंथाङा बिराद माने मालाबा बिराद सम ना गुरनानै बेफोरबायदि लानानै मेथखाफोराव नागिरनानै लाबोखांबायना?
औ औ औ नोंथां गोबां खालामबाय माने जाबोगासि नो सिगांनिफायनो दाबो मा सम मोनोब गुरब्ला मालाबा मालाबा बेबायदि गुरनानै जाफैयो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां आदसा नोंथां ओ जोंनिया समाबो जाबाय दिनै बिस दोनथनोसै नामा नोंथां औ दे उ